हेलौ औ खोनादों नोंथां। दे बुंसाय मा
अब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो हागोन ना नोंथां?
औ हायो हायो नोंथां रायलायजायो।
अ फ्रि खादा नोंथाङा?
औ फ्रि नोंथां दे बुंसै मा आयदायाव रायलायनो मानि आयदा लानानै?
जों दा जेनाखि गामि ओनसोलाव संनाय खावनायनि बेलायाव गोबां बिदिनो जों आखा फाखा नुयो नङा होमबा नोंथां!
औ नंगौ नोंथां।
संनाय खावनायनि सोमोन्दैनो एसे रायलायसै नोंथां।
जायो नों
गामि औ जेनेबा गामि ओनसोलाव जेनाख माबादि संनानै जायो माबादि खावनानै जायो नङा होमबा
औ औ नोंथां औ
ओंख्रि जायो बेफोरनिसायाव रायलायगोन नङा होमबा नोंथां!
औ जायो नोंथां दे रायलायजायो औ दे फोरमायग्रो दे नोंथाङानो एसे।
गामि ओनसोल बुंनो थाङोबा दाथ' दैज्लां बोथोर ना
औ नंगौ नोंथां।
गोबां आदब बाहायनानै गोबां रोखोमै गामि ओनसोलाव संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो
संनाय खावनायनि बेलायाव नायनो थाङोब्लाथ' जोंनि जेनाखि बर' फोर गोदोनिफ्रायनो धोरोङारि रै मानि आखा फाखा बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बुंनो थाङोबा जेनेबा गोबां जोंहा ओंख्रिफोरबो नुनो मोनो जेनेबा बेफोर ओंख्रि बेफोरखौ बर'फोरा माने गोदोनिफ्रायनो जाबोदों। बुंनो थाङोबा बेफोर ओंख्रिफोरा जाहैबाय अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि साम' ओंख्रि नाफाम ओंख्रि बेफोरखौ जाबोनायखौ नुनो मोन्दों आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
संनाय आरो
बेफोरो मानि जोंनि बर'फोरनि संनाया गुबुननिजों एसेबाबो आलादा जानो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां।
दा-दाथ' दैज्लां बोथोर जेनेबा गोबां जेनेबा न'खर न'खर माइ गायनायखौ जों नुनो मोनो
उम
दा बे माइ गायनायाव सोरबा सासे न'खराव थालांनानै जेनेबा ओंख्रि संनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
ओंख्रि संनायावहाय जेनेबा गोबां बिदिनो दैज्लां बोथोराव मोननाय ना थास' बिसं मैथा बेफोर मैगं थाइगंफोराव संनानै जेनेबा माइ गायग्राफोरखौ जाहोनाय जों नुनो मोनो
औ नोंगौ नोंथां
दा नोंथाङा फोरमायनायसै जेनेबा संनाय खावनायनि बेलायाव नोंथाङा मा ओंख्रिखौ संनो रोंगौ एसे खिन्थानो हागोन नामा नोंथाङा मा ओंख्रिखौ ओरैनो जेनेबा मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै ना बेदर नोंथाङा अबे ओंख्रिखौ संनो मोजांसिन मोनोबा रोंगौबा संफेरबाय नामा खिथादो एसे
आंथ' नोंथां बिदिनो मैगं थाइगं एवनाय बिदिनो दिंखिया बायदिसिना बि बिदिनो बायदि बायदि मैगं थाइगंखौ एवनाय आरो बिदिनो आलु दाउ बेदर अमा बेदर बिदिनो एवनाय बिदिनो नाथाय नारजि इंखुर अनला बिदिखौ संनो रोंनाय नङा आरोना नोंथां सोलोंबा रोंगोन आरो नों नोंथां बिदिनो नायनानै सोलोंनोब्ला बिदिनो बिमाफोरनि संनाय बिब'फोरनि संनायफोरखौ नायनानै नायोब्ला संनो रोंगोन आरो नोंथां। बिदिनो आंथ' दा बिदिनो बेदरफोरखौ आलुफोरखौ आलुफोरजों एवनायखौ मोजांसिन मोनो आरो नोंथां साबसिन मोनो बिदिनो ना ना संनाय बिदिखौ बिदिनो जोंनि जायगायाव सिनि बरफ बिदिनो नारजि नोंथाङा बुंलांनाय बायदि नारजि इंखुर अनला बिदिनो सङो आरो आरो नोंथां गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थाखानायखाय बेखौ जोंनि बर'फोरनि मोनसे खायद' बिदिनो दाथ' दैज्लां बोथोर नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि बिदिनो सासे माइ बिदिनो न'खरनि सासे थालांनानै माइ गायनाय माइ गायनो थांनाय बिदिनो बिमा बिफा बिब' बिनानावफोरा बिदिनो माइ गायनो थानायाव सासे सुबुं न'आव न'खरनि सासे थालांनानै ओंखाम संनाय बिदिनो मैथाजों नाजों संनानै दोननाय बिदिनो दा दैज्लां बोथोर बिदिनो ना मैथा मोनो आरो ना नोंथां बिदिनो खार' खानदाय बिबार बिदिनो मोनो आरो नोंथां बेफोरखौनो संनानै दोनो आरो नोंथां
औ
बिदिनो खुमब्राजों नाजों नङाब्ला मैथाजों नाजों माब्ला बिदिनो फोरला जिंखा बिदिनो थाइबें बायदि बिदिनो दालि जहलफोर बिदि नोंथां
औ औ
नोंथाङा माबा ओंखि संनो रोंङो नोंथाङा फोरोंनो हागोन नामा एसे?
ओरैनो आंथ' बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बादिनो जेनेबा मैगं मैला एवनाय जेनेबा बेदरफोर
आलु एवनाय बेफोरखौनो रोंगौ आरो जेनेबा बांद्रायबो संबाय थाया नालाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
अब्लाबो रोंगौ जेनेबा गावनि आन्था संनानै जानो बुंनो थाङोबानो जोंना अमा अमाया जाहैबाय बर'नि फेभारेट बयनिबो बुं बुंजायो नङा होमबा नोंथां बे अमा दाउ बेदर बेफोरखौ संनो रोंबानो जायो आरो।
औ
ओरैनोथ' फारसेथिं मैगं थाइगंखौ रोंखाबाय
जेनेबा गोजान गोजानाव नों फरायनो थायोबाबो जेनेबा बेफोरखौ संनानै जानो हायो नों गोबाव ज फैयोबा बिदिनो जेनाखि बर'नि ओंख्रि नाफाम नारजि अमा अनला दाउ बेफोरखौ न'आव फैनानैनो जाफैनो हायो आरो
औ
दा गोबावजों फैनानै जाफैबा नोङो आराम मोजां इनजयमेन्टसो मोनगोन जेनेबा एक्साइटेड जानो गोसो गोसो जानाय बेफोरबायाददि जायो आरो गोजानाव थानानै नों नआव फैयोबा
दा नोंथाङा जेनेबा संनाय खावनायनि बेलायाव मैगं थाइगं बेफोरनि फारसेथ एसे एसे रोंखागौ नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
नोंथां औ दा नोंथाङा जेनेबा मैगं थाइगंनि बेलायाव मोननै थिनानै जानाय मैगंनि मुंफोर बुंनो हागोन नामा
बिदिनो मोननै थिनानै जानायाथ बिदिनो फाथोखौ जोङो बिदिनो बिनि फाथोनि बिलाइखौ खानानै बिदिनो दोननानै जायो आरो जेखौ बुङो नारजि आ आरो मुला मुला बेदर बेखौथ जोङो बिदिनो फिसा फिसा बेदर बायदि हानानै बिदिनो दोननानै जायो आरो नोंथां बेनो जोंनि दोननानै थिना जाग्रा मैगं आरो बुंनो थाङोब्ला
औ मुलाखौ जेनेबा माबादि खालामो औ खोनादों नोंथां मुलाखौ जेनेबा माबादि खालामो एसे फोरमायनो हागोन नामा मुलाखौ माबायदि
बिदिनो मुलाखौ मुलाखौथ जोङो बिदिनो बिदिनो बेदर गिदिर गिदिर थांनायखौहाय बिदिनो फासआव सुग्रोनानै बिदिनो फिसा फिसा जेनेबा फिस हानानै बिदिनो सान्दुंङाव बिदिनो जान्द एसे गावनि रानजासे जानो मोजां जानाय एसे बिदिनो फोरानो आरो नोंथां ओमफ्राय बिदिनो बेखौ उनावहाय बिदिनो दैज्लां बोथोरावहाय बिदिनो माइ गायनायफोरावहाय संनानै बिदिनो जानोसै आरो बिदिनो आलुफोरजों लाब्रा बिदिनो सवाबिन बायदि लाब्रयावथ मिक्स जायो आरो ना बिदिनो आलु सयाबिन बायदि दुध होनानै बेनोसै आरो नोंथां
औ औ दा नोंथाङा बुंनाय बादि दहाय हाय जेनेबा आलुजों बेदरजों बेफोरबायदि संनो रोंगौ होनदों नामा नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां संनो रोंगौ
नोंथाङा जाखिनि नोंथाङा संनायाव आदबफोर बाहायो बा माबादि सङो नोंथाङा स्किलखौ एसे फोरमायलाय जेनेबा आलुजों दाउ बेदरजों सङोबा माबायदि संनांगौ एसे फोरमायना होदो नोंथां
बिदिनो नोंथां आलुजों दाउजों सङोबाथ बिदिनो दाउ दाउखौ एवग्रोनोसै आरो बिदिनो संख्रि थाव गोथां होग्रोनोसै बिदिनो पियास होग्रोनोसै बानलु देनानै होनोसै बिदिनो ओमफ्राय बिनि उनाव बिदि पियास बानलुफोरा मोजां मिक्स जायोब्ला बेखौहाय बेदरखौ फजनहरनोसै आरो सारयाव बेनि उनाव एसे एवला एवलि खालामनानै बेदरखौ बिदिनो आलुखौ हरनोसै आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जा हरनांगौ बिदिनो जेरै मस्ला हालदै बायदि रोखोमनि जानाय लोंनायावथ बिदिनो मस्ला थस्ला थायो आरोना बेखौ होनोसै बिनिफ्राय दसे खोबहाबनानै दोननानै बिदिनो दै हरनोसै दै हरनानै बिदिनो खोबहाबावनोसै दै हरखांनायनि उनाव बिदिनो उनाव लासै लासै मोनलांनो हमनोसै आरो नोंथां बिदिनो बेनोसै आंना खायद बानायनाया
औ औ जोबोद मोजां नोंथां औ जेनेबा नोंथां नोंथांमोननि जेनाखि जायगा बे जायगायाव मानि नाफाम ओंख्रिखौ जायो नङा होमबा
औ जायो नोंथां जायो
ओंखाम-ओंख्रिखौ गोदो गोदाय मानि जों गोदोनि दोरोङारि सोलिबोनाय मथे जेनेबा जों नाफाम ओंख्रिखौ खारैजोंसो जानायखौ जों नुनो मोनोमोन
औ नंगौ नोंथां।
संनायखौ नुयो नामा नाफामनि बेलायाव?
बिदिनो जोंनि जायगाफ्राव नाफामखौ बिदिनो थास' बिसंजों जायो आरो नोंथां थास' बिसंजों। बिदिनो ओरैनो पियास बानलु बायदि रोखोमनि मस्ला-थस्ला होनानै ओरैनो एवना जायो आरो नोंथां।
औ ओरैनो बे संनायावहाय थाव होयो ना?
फोरावबो होयो आरो मा होनोदोंमोन नोंथाङा थाव खौथ' होयो आरो नोंथां बिदिनो सिगां एवग्रोनायाव।
औ औ।
बिदिनो बाथोन बायदि एवनानै जानाय नाफामफोरखौ। थाव होनानै पियास होनानै बानलु हाखावना होनानै बिदिनो जायो आरो नोंथां।
औ। दा जेनाखि जों संनाय-खावनाय बे संनाय-खावनाय बा जानाय लोंनाय बिथिङाव मानि गोदो आरो दानिखौ रुजुना नायोबा गोबां सोलायबाय आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आथिखालाव नायनो थाङोबा जोङो गोबां मस्ला- मस्लि होनानै संनाय-खावनाय खालामनायखौ जों नुनो मोनो। नङा होमबा?
औ नंगौ।
गोदो गोदोनि समाव मानि रुनानै जानायखौबो जों खोनानो मोनदों। दा बेल' नङा जोंनि दोरोङारि ओंख्रि महरै जे गनायथि मोननाय बेफोरो जाहैबाय अनला, नारजि जेनेबा नाफाम बेफोर ओंख्रिफोरखौ संनायाव जेनेबा जों थाव गुबै बा थाव गोथां बेफोर खौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनामोन आरो।
जेनेबा जोंनि जेनाखि ओंख्रि संनायाव बाहायग्रा। ओ माबा हिसाबै जेनेबा जों खारैखौनो बांसिन संनायाव थाव महरै बाहायनायखौ जों
औ।
मस्ला-मस्लिखौथ' गोदोनि समाव बाहायखायामोन जेनेबा बाहायोब्लाबो जेनेबा मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेनेबा मोदोमग्रा। जेनाखि मस्ला हिसाबै बाहायजानाय जेनेबा गंगार दुन्दिया।
औ औ
बेफोरखौनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेनेबा बायदिसिना मस्लाखौ बाहायोब्लाबो गरमुरुस बेफोरखौ माने बाहायनायखौ एफा एनैबाबो नुयोमोन आरो गोदोनि समावहाय।
हो नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
नैबे समावहाय जों नायनो थाङोब्ला संनाय खावनायनि बेलायाव माने गोबाङा गोबाङैनो माने सोलाय बोनायखौ जों नुबाय आरो।
बुंनो थाङोबा आथिखालावथ' माबा मोनसे बेदर ओंख्रि संनो थाखायबा बेवहाय मा मा मस्ला होगोनथाय पेकेटनि नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बे पेकेटनि मस्लानि नामखौ मिथिला बायगौ नामा नोंथां?
पेकेट मस्ला पेकेटनि नामखौथ' बिदिनो दालसिनि, गरम मस्ला बिदिनो खोनादों ना नोंथाङा?
औ औ औ बेनोसै।
बिदिनो मिट मस्ला, जिरा बिदिनोसै आरो दा आथिखालनि मस्लाफोरा आरो मा मा दंबावोथाय खौबो बुंजोबनो हाला आरो नोंथां।
औ औ।
बायदि-बायदि दङ आरो दा आथिखालाव मस्लाफोरा।
औ।
गोदोनि दिनावथ' नोंथां रुनानैसो जायोमोन आरोना मैगं थाइगं बिदिनो बेदरफोरखौ गोदोनि दिनाव थ' बिदिनो थाव मस्ला बायदि रोखोमनि मोननो थाङामोन नाला आरोना नोंथां
औ-औ
दानि आथिखालावसो नुनो थांदों बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि मस्ला आरो बिदिनो मिस- मिस सिनजों बानायनाय फेदेरदनाय दानि आथिखालावथ' बिदिनोसै बायदि-बायदि रोखोमनि आगजु बिदिनो मस्ला-थस्लाफोर थिक बिदिनोसै आरो नोंथां आथिखालाव
औ-औ अब्ला नोंथां जोंना टाइमा जोब्बाय
औ नोंगौथ' नोंथां टाइमाबबो जोब्बायना जोब्बायआनो नै अब्ला दोननोसै दोन्थ'नोसै नामा
औ दे